हेल'?
हेल' नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ माबोरै दं नोंथाङा?
हेल' नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथाङा?
औ मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ। बिदिब्ला आं दिनै नोंखौ ओ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जानाय लोंनायनि बागै सुंद'यै ओ सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां ओमफाय नोंथां ङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां? औ। बिदिब्लाथ' जोंना जानाय लों
बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां? ओ जेरै बर'नि जानाय लोंनायनि बागै ओ जोंहा बर'फोरा गोबां जानाय लोंनाय फोरोङो बेबायदिनो जोंनाव ओ बर'फोरनि जेरैहाय बायजों साम' साम'जो सबायजों दाउ ओ एम्फौ लाथाजों मैथा, औवा मेवाइ जों अनला बेबायदिनो जोंना बर'फोरनाव गोबां जानाय लोंनाय फोर दोङो बेबायदिनोहाय जोङो बर'फोरा दैज्लां बोथोर सफैब्लाथाय जेब्लाना जोङो नाफोराहाय दुब्लियाव गोबां मेनला मोननाय जायो अब्लाना जोङो नाफोरखौ लाबोनानैहाय बेखौबो नाफाम बानायना दोननाय जायो आरो नोंथां ओ नाफाम खौबो जों बर'फोरा जोबोद मोजाङैनो बानायनानै जायो नाफामखौ मोरैहाय बानायो होनबा नोंथां जोंनिखि गिबियावनो जोङो नाफामखौ ना गोरानखौ फोरानग्रोना लायो बेनि उनावहाय जोङो थास' दु दालिनि गांखंखौ हायो हानानै जोङो बेखौ ना ना गोरानजों थासद दुदालिनि गांखंजों जोङो देनांगौ आरो नोंथां देनांनायनि उनावहाय जोङो औवा हासुं एबा बयामाव सोनानै दोनो सोनानै दोनखांनायनि उनाव बेबायदिनो ज जोङो दैज्लां समावहाय माइ गायनाय जाब्ला बेबायनो जोङो फोथारावहाय हालवनो थाङोब्ला एसे एसे एवनानै लांफायो आरो नोंथां बेबायदिनो जों जोंहा अ अ अनलाजों दाउआबो जोंनि बर'नि मोनसे जोबोद मोजां ओंख्रि जायखौ सङोब्ला जोंना बर'फोरा जोबोद गोजोननाय मोनो अनला दाउ होनब्लानो जोंनि बर'फोरा जोबोद लुगैयो आरो ना नोंथां अनला दाउ सङो होनबोला जोंना ओंखामानो खब'नै खब'थामसो बारा हाबो होननानै जोंनि बर' फुरा फोथायो नोंथां बेबायदिनोहाय अनला ओंख्रिखौहाय जोङो ओ हाथासुनि हाबा खुरनायावबो बाहायो हिनजाव गोदान दानाहाय बेबायदिनो साम'जों सबाइाबो जोंना जोबोद गोथ थाव नोंथाङाबो आंनो खोन्थानो हागोन ना जोंनि बर'नि ओंख्रिनि
औ थां हागोन जोंनाथ' बर'नि ओंख्रैय होनो बा गोबां दोङो बेफोरनि गेजेराव जोङो औ खोनादों। नोंथाङा खोनादों ना औ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
जेरैहाय औ खोनादों
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना जोङो अनलाजों अनला ओंख्रिखौ माबारैहाय सङो होननानै
औ हागोन नोंथां।
औ
जोंना अनला ओंख्रिया बर'नि ओ ओंख्रिल' नङा बियो जोंनि बर'नि जोबोर बर'नि मोनसे जोबोद गोथौयै सोमोनगो सोमोन्दो थानाय मोनसे ओंख्रिबो होननानै जोङो बेखौ मोन थिना मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे ओंख्रिया नङाब्ला जोंहा खायसे खायसे बायदिसिना हाबा खर्म खुंनायफोरखौनो जों जाफुंनाय नुनो मोना। जेरैहाय जोंहा माइरं गोरलै जानाय, बिदिनो जोंना हाबा बेफोरखौ जोङो बे ओंख्रिखौ गैयाबा ओ जोङो आद्रा हिसाबै जोङो सानना लायो। सानना लानाय जायो जेरैहाय जों जेरैहाय जोंहा ओ सोर जोंनि बर' न'खरनि सोरनिबा सासेनि गोथार जुलियाव बे ओंख्रि खौ नांथारगौ ओ बे ओंख्रिखौ जोंना ओ हिन्जाव गोदानहाय न' सिङावनो देनानै न' सिं ओ इसिं सिङावनो देनानैहाय इसिं सिङाव संनानै जोंहा रायजो राजाफोरनो
औ औ नंगौ नोंथां।
से बे ओंख्रिखौ खुरनानै ओ जाहोनांगौ बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो बे बे अनला ओंख्रि संनायनि आदबानो जाहैबाय ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ मोजाङै सुना लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो माइरंखौ ओ राननो थाखाय एबा दैखौ सर'नो थाखाय दसे जोङो सानदुङाव फोरानना दोनथनाय जायो फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो ओ गोदोथ' जोंहा बांसिन उवाल एबि दिंखियाव देनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा दा गोबां बर' न'खरावनो उवाल एबा दिंखिखौ जोङो नुनो थांलिया बेनिखायनो जोंहा ओ जायहा उवाल दिंखि दोङो बेयो बेसोरहा उवाल दिंखियावनो देसै आरो खायसे खायसे गैयैया जोंना ग्राइनदार मिसि सिन बायदिसिनायाव देनायखौ जोङो दानि मुगायाव नुनो मोनसै ओ बेनिफ्राय जोङो देखांनानै जोंहा ओ दाउ बेदरखौ मोजाङै दाउखौ जोंहा मोजाङै साफा खालामना लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ दाउखौ जोङो एवफ्रामनानै मोजाङै नांगौ रोखोमनि जोंहा मस्ला-मस्लि नांगौ जखानि संख्रै बायदिसिनाखौ जोङो बेजों लोगोसे सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर बायदिसिनाखौ जोङो होना लायो होना लायो बेनि ओमफ्राय जोङो बेखौ ओ मोजाङै एव एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ बेवहाय दै नांगौ जखानि दैखौ लानाय जायो बे दैयावनो जोंहा बे दैखौ जोंहा मोजाङै गोदौहोनानै ओ बे बे दैयावनो जोंहा ओ गोदौबाय थानाय समाव अनला ओ देना लानाय अन गुन्दैखौ जोंहा आखाइजों फ्रि फ्रियै होनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गथा गथायै होयोब्ला जोंहा ओंख्रियाव सिथर सिथर मोनजायो। बेनिखायनो नो जोङो आरो गोथाव जानाय खौबो बारा नुनो मोना बेनि थाखायनो जोङो आखाइजों फ्रि फ्रियै होनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो दसे अरखौ मोजाङै सुनानै गोदौ होनाय होनानै जोङो जोंनि बर'निनो खारदै बेखौ जोङो नांगौ जखानिहाय होनानै लायो ओ जाहाथे बियो ओ बांद्राय गोबाबबो जाया बेनि थाखाय जोङो एसे थर लानानै होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ बिदिनो अरखौ मोजाङै सुनानै गोदौ होनोनानै जोङो फोमोनो एबा फोमोननायनि एसे सिगाङाव बेवहाय जोंहा न'आवनो मोननाय ओ जेरैहाय जोंहा गंगार दधुन्दिया बा दुन्दिया नङाबाबो जोङो हाइजें बिलाइ बायदिखौ होनानै लायो ओमफ्राय जोङो बे हाइ हाइजें बिलाइखौ हो होखांनानै जोंहा ओ खांना दोननाय जायो आरो बे जोंनि ब बर'फोरा जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौहाय बेबायदिनो सङो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंथाङा ओ सबायजों साम'जों संनायखौ एदसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ। नोंथां ओ सबायजों साम' जोंनि बर'नि मोनसे जोबोद मोजां दोरोङारि ओंख्रि जायखौ खोनाब्लानो जोङो बर'फोरा ओ जोबोद मोजां मोनो एबा गोसोखाङो ओ सबाइजों सामखौ जों मान रैहाय सङो होनोब्ला गिबियावनो जोङो साम'खौहाय ओ बाजारनिफ्राय नोङाबोला जोङो दैमायाव थांनानै खन्ना लायग्रोनांगोन खनना लायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननांगौ जायखौ जोङो बु बुङो खिगार होनाय होननानै जेब्ला सामहा साम'आहाय खिगारखांगोन अब्ला जोङो बेनि दाखोनखौहाय ओ बोखानानै गारनांगोन दाखोनखौ बोखांनानै गारखांनायनि उनाव दसे समनि थाखाय सोमाबना दोनखांनानै जोङो बिनि खिबुखौहाय ओ दानस'नानै गारनांगोन आरोना नोंथां दानस' गारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बेनि सायाव जि माराम थायो बेखौ जोङो नारें रोसि एबा होनानै बेखौ हुनानै लाग्रोयो नोंथां हुनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ नानै ला बेनि उनावह ज स स जोंखौहाय साम सबायखौ जोंहाय हुख्रेमनानै लाग्रोनांगोन हुख्रेमनानै लाखांनायनि उनाव जोंो बेखौ दसे समनि थाखाय दैयाव सोमना दोननानै जोङो बेवहाय नांगौ रोखोमनि एसे थाव होनानै जोङो सामखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन साम'खौ एवफ्रांखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय सबायखौ होनांगोन सबायखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो थाव होनांगोन बेबायदिनो उनावहाय जोङो हालदै एसे संख्रि नांगौ रोखोमनि जोङो मस्ला मस्लि होनानै बेवहाय जोङो खारै होनांगोन ख गैयाबोला जोंना सबायजों सामआनो जाखाया होननानै जोङो साननांगोन आरोोना नों बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो बरनि दोरोङारि मस्ला जोंहा दोङो दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेखौ जोङो जे अब्लाना ओंख्रिया मोनोनां मोनोनां जायो अब्लाना बेखौ होयो आरोना नोंथां बेखौ होयोब्ला जोंना ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो होननानै आं सानो नोंथां नोंथांमोननिखौबो बेबायदि बिदिनो बानायो नामा सबायजों साम'जों
औ नंगौ थारैनो नोंथां जबाबो सबायजों सामजों बे रोखोमैनो संनाय जायो नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां जोंना जेरैहाय बर' हारियाव खारदै नङाबा जाया बेनि थाखायनो जोङो खारदैखौबो बर बर'फोरनि मोनसे खायद हिसाबै सानना लायो बेनिखायनो आङो खारदै बानायनाय आदबखौ एसे फोरमायलांसिन थां खोनादोंना नोंथाङा
नोंथाङा मा सोंथि सोंदोंमोन आंनो एसे फोरमायफिनना होनो बिथ गथा
औ नोंथां ओ जोंना जेरै बर' हारियावबो खारदैखौ खारदै नङाब्ला जोंना बर' हारि
आङो एसेबां खोनास्लाबनो हायाखै नोंथां
औ खारदैखौ जोंनो नांथारगौ बे खारदै संनायनि बे खारदै बानायनायनि आदबखौ आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायलांनो सानदों
ओ नोंथाङा सोंनाय हिसाबै जोङो खारदै बेखौहाय माबोरै बानायो होनोब्ला जोंहा दोङोहा थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जोङो दानफायनानै लानांगोन नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जिरनानैहाय सान्दुङाव फोराननांगोन बेनि उनावहाय जोङो थालिरनि मा मादा दं मादाखौबो जोङो दनानै बेखौहाय सान्दुंङाव फोराननाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जेब्लाना जोङो बेयो रानो अब्लाना बेखौ सावनाय जायो सावनायनि उनाव जोङो बेयो बेयावहाय जिखिनि ओ हांगार ओंखारगोन बे जोंनो खारै हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ थारै नोंथां जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां दिनै रायलायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा गोजोनथोंथां
थाबाय नोंथांनि
औ